औ
ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना?
औ दङ।
ओ नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन नामा?
औ हागोन सावरायजागोन।
औ जों गोदो गोदाय बर'फोरनि गेजेराव जिउआ माबोरै जोनोम मोननाय जौखौ जों माबोरै बानाय, बानायो बेनि सायाव जौ जौ जौ होननानै बुङोबाथ' जों दा मिथिखासै
औ
ओ जौआ मोननै रोखोमनि थायो जेरै जौ जौ बिदै आरो जौ जौ गोरान
औ
गोदो गोदाय जौआ ओ गोदो गोदाय सानै बोराइ बुरै दंमोन होनानै खोना खोनानाय मोन्दों। बे सानै बोराय बुरैया ओ हाग्रायाव बिदिनो बन लायनो थांबाय थायोमोन सामफ्रामबो बिदिनो बोराय बुरै सानैजों बनलायबाय थायोमोन ओ बेबायदि बिदिनो बन लायै लायै सानसेखालि बोराइाया हारसिं थांनानै ओ बन लायनो थांबाय आरो बन लायना फैनानै बियो, हाग्रायावनो फांसे गोजौ सम्लि बिफांनि सिङाव, सिङाव मेंनाय मोननानै बियो दसे जिरायथ'दोंमोननो, ओ जिरायथ'नानै बे, जिरायथ'नायावनो बे मेंनायजों गाव, उन्दुलांफ्लांबाय आरो बोरैबा ओ बे उन्दुलांनायाव बे बिफां सायाव गोबां गोबां दाउसिन दाउला बिदिनो फैयो। हाग्रानि गोबां दाउफोरानो बेवहाय रंजा बाजा थाफैबाय थायो। आरो बे दंफां गोजौआव, औ
औ
ओ ओमफ्राय बेबायदिनो, बोराइाया उनाव सिरि मोननानै सानबायनो बे बेहाय दाउफोरा मानो सानफ्रामबो बेबायदि एफाबां रंजा बाजा खालामबाय थायो मा दं बे, दंफां गोजौआवलाय होननानै बे बोराइाया, सानसेखालि गोजौआव गाखोनानै दंफाङाव गाखोनानै नायबायनो दंफाङआव गाखोन, नायनाय बेयो नुबाय जेब जे दंफां दन्दर सिङाव मोनसे दै दं। बे दैखौ बे दैखौ दाउमा दाउफोरा लों लोंनानै बेवहायनो बिदि रं रंजा बाजा खालामबाय थायो आरो
औ
बोराइया सानबाय मा मा दै बिलाय बिदि, बेयाव मानि दै जमा जाखो होननानै सानबायनो बे ओमफ्राय बेनि उनाव, बोराइयाबो बिब्दिनो एसे आखाइयाव लानानै, लोंनाय नायबाय लोंनाय नायबा बे बोरा बोराया सानबाय, बोराया बोरैबा रंजानाय मोनबाय, बोरैबा गोथाव मोनबाय गोथाव मोनना नै बोराइया गाहायाव ओंखारबोबाय गाहायाव ओंखारबोनानै दस इयो दसे थाबाय बेबायदिनो निसा नांनाय बायदि जानानै, बेयो दंफां सिङावनो दसे उन्दुना थाबोबाय
औ
बेनि दसे गोबाव बियो दसे उन्दुनानै सिरि मोननानै फैनानै बुरैनो खिथाफैबायनो बुरैनो खिथा फैबा बुरैयाबो आसरित मोननानै बे बेखौ बोरायनाव बिहरबाय आरोन सान सानसेखालि नों जे हाग्रायाव मोनसे बिफाङाव जाय दै मोनदों बेखौ आंनोबो लाबो माबायदि बियो आंबो लोंनायनायनि होननानै
लाबोबा सानसेखालि बोराया लाना फैबाय लाना फैनानै बुरैनोबो लोंहोनायबाय बेबायदिनो बुरैया लोंनानै आसुरित मोनबाय बेबो सानैबो बेबायदिनो लोंनानै निसा नांनाय बायदि जानानै निसा नांनाय बायदि जालायबाय ओइदिनखालि मोनायाव उन्दुनाय समाव बोरायनो सोफोन नायफैबाय आरो गोदो गोदायथ' मोदाय दावदाया गोबां दंमोन नालाय
औ
बेबायदिनो बोराय बोरायखौ मोनायाव सिमाङाव सोफैनाय फैबाय आरो मोदाय मोदाय जानानै ओ बियो ओरैबायदि मोनसे रोखोमनि नोंसोर बेखौ दुखुनि समावबो लोंनो हागोन सुखुनि समावबो लोंनो हागोन बेबायदिनो मेंनाय मेंनाय बैफोरबायदिखौ गैया खालामनो थाखाय बेफोरखौ बेखौ लोंनो हागोन होननानै बे बोरायनो खिथाफैबाय बे खौ माजों बानायो माबोरै बानायनांगौ बेनि खायदाफोरखौ खौबो बोरायनो सिमाङाव खिथालांजोब्बाय आरो बेबायदिनो बोराया सिमाङाव खि थानाय बायदिनो बुरैनो फोरमाय फोरमाय बिसोरो बै मुलि एबा हाग्रानि हाग्रायाव बैफोर सिमाङाव खिथालांनाय मुवाफोरखौ नागिर नागिर बिसोर देग्लिनानै एमाव बानायग्रोबाय गिबियावनो। एमाव बानायनायनि उनाव उनाव बिसोरो माइरं माइरंजों बे जौखौ संनाय नायबाय। बै बै दिननिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव जौआ जा जोनोम जादों होन्नानै जों बुंनो हायो।
औ।
औ ओ नोंथाङा एमावखौ जोङो माबोरै बानायो बेनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन। ओ नोंथाङा ओ जोबोद मोजाङैनो जोबोद गुवारै बुंफोरलांबाय जे ओ जौआ माबोरै जोनोम जानाय। ओ दाउफोरनिफ्रायसो जोनोम जादों नङा होमब्ला आरो बोराय बुरै सानैनिफ ओ नोंगौ। जोङो जुमायखौहायो मेंनायखौ बावगारनो दुखु सुखुखौहायो लानो थाख थाखाय जोङो ओ जुमायखौ लोंनो हायो ओ जोङो नाथाय जुमायखौ बानायगोरनो थाखाय जोङो ओ एमाव नांगौ नङा होनब्ला जोङो बे एमावखौहायो ओ बानायनो थाखाय ओ जोङो माखासे मिथिंगायारि बिफां लाइफां फांनिफ्राय ओ मिथिंगायारि हाग्रा बंगाफोरनिफ्राय जोङो बुथुमनानै बानायनो हायो ओ जेरै जोङो बुंनो थाङोब ब्ला ओ जोङो मोखोना बिलाइ। आरो ओ मा मा होनो दंफां राख खेब बिनिफ्राय जोङो थालिर बिलाइबो होनो हायो। आरो आनारस बिलाइबो होनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो एंखुर बा माइरंखौहायो सोमनानै जोङो बे सोमनाय माइरङा एसे रुइबाथाय दसे गोबाव खिनि सोमनानै दोननानै ओ बोख खांनानै मना बा खेरखाफोराव बोखांनानै जोङो ओ बेखौ हायो दसे दै सरद होनानै ओ दैया एसे गैया जाबाथाय जोङो बेखौहायो उवालावहाय देनानै बा दिग-दिंखियावहाय देनानै ओ गुन्दै खालामग्रोनाय जायो आरोखि गुन्दै खालामनानै बे देनायावनो बे ओ मोखोना बिलाइ बायदिसिना दंफां राखे बेफोरखौहायो होफाखानाय जायो। बिसोरखौहायो गेब्लेहोनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो। ओ बिनिफ्रा हाय जोङो अन गुैन्दै जानायनि उनाव बेखौ एर'न्नानै ओ सालि नाय जाबावो जोङो। सान्द्रिजों बिनिफ्राय जोङो सालिनानै बे रग' रग' थाबावनाय खिनिखौहाय जों देफिननो हायो बेनिफ्राय जोङो गुन्दै दुफु दुफु फु जानायखौ जोङो ओ जा नांगौखिनि बेसेबां हा हायो दै होनानै जोङो लगायनानै ओ लगायनानै जोङो मा होनो ओ गथा गथा फिसा फिसा गल गल बा दाब्ले दाब्ले बेफोरबायदि नानानै ओ बानायनो हायो आरोखि बेयो औ गिदिरद्रायबाथ' बियो थाब राननाय नङा नालाय बेनिखायनो जोङो नांगौ जासेबां गथानि बा दाबे दाब्ले खालामनानै ओ बेफोरबायदिनो ओ एमावख दानो हायो बेनिफ्राय जोङो बे दानाय एमाखौहायो ओ बे दानाय एमावखौ जोङो ओ दसे साननै सानथाम बा बेफोरबायदिनो सानब्रै ओनि थाखाय जोङो बेखौहायो दख'नाफोरजों बा मायबा बिलाइफोरजों खोबनानै दोनो आरोखि
औ
बे-बे एमावाहायो ओ गोरा जायो ओ बिनिफ्राय जोङो बे एमावखौहायो जेब्ला गोरा जायो अब्ला जोङो ओ फाननोबो हासि सिगोन बा न'आव जुमाय संनायावबो होनो हासिगोन आरोखि
औ नों-नोंथाङा जुमाय संनायनि सोमोन्दै एसे ससे बुंनो हागोन नामा जुमायखौ माबोरै सङो
जोङो जुमायखौहाय माबोरै सङो होनोब्ला जोङो ओ दोबसि मोनसे एसे गिदिरहां लानानै बेवहाय नांगौ जासिबां नोंनि गोस गोसो बायदियै सेरनै सेरथाम सेरब्रै बा सेरबा बेसेफोरनि ओ माइरं लानानै दोबसियाव होसननानै जोङो दैखौबो नांगौ जासोबां होनानै ओंखाम बायदिनो फोमोननो हायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो गोदौनानै मोनबाथाय बेखौहायो ओ फ्लास्टिकफोराव हायो एरननानै बेखौहायो ओ गुसु खालामनानै दोनग्रोनाय जायो आरोखि ओ बे गुसु जाजासे माव जोङो ओ बे एमावा-एमावख'हायो ओ बथल बा माबा मोनसे बुस्थु गथा मुवा बेसादफोरजोंहायो उनग्लिना गुन्दै खालामफिनो आरो बेनिफ्राय जोङो बे एर'ना दोननाय जुमायाहायो ओ बाह ओंखाम माइरं ओंखामाहायो। गुसु जाबोला बे माबायावहाय ओंखामावनो ओ सारलाना होनाय जायो आरो बे एमावखौ बेनिफ्राय जोङो बे फ्लास्टिकआवनो साननै बा सानथाम गरम बोथोरावथ' स दसेयावन जायो नालाय सानथाम साननै बेफोरावनो बिदै गयो नालाय बेनि उनाव जोङो बेख खौहायो दोबसियावहायो ओ बिदैया जेब्ला गनो सम जायो अब्ला जोङो बेखौ दोबसेयाव सो सोनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्रायनो जोङो जुमाय गिसिखौ मोननो हायो आरोखि। औ बिदिब्ला नोंथां समाबो सफैबाय जोङो दसेनि थाखाय दोनथ'निसै नामा? औ